अ हेल' औ खोनादों दे नोंथां। औ औ आं नोंथांनो औ आंनि खल हरनायनि जाहोना बेनो नोंथां आं नोंजों माने बैसागोनि बागै आं एसे सावरायनो बा सरि ओ आं माने नोंजों ओ बेरायनोनि सायाव माने आं एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आङो नोंथां। नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा? औ नंगौ होमबा जोङो बेखौ सावरायनोसै होमबा बेरायनायनि सायाव ओरैनो ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो बेरायनो थांनो मोजां मोनगोना मोना आरो बेरायनो मबावबाफोर थांनो थाखाय माबा मोनसे थिरांथा लादों नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै जोङो बेरायनाय माने दावबायनाय नङा होनब्ला नोंथां औ जेरै जोङो दावबायनाय फारसे थाङोब्लाथाय जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो आरो ना जेरै जोङो दावबायनो होनब्लाल' जायाना जोङो न'खरनि फारसे एसेसो सोंग्रोनानै लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां, जेरै जोङो आं ज दावबायफेरबाय जेरै जोंनि बि टि सि आवनो थानाय जेरै बावखुं ग्रि आरो जेरै मानास हाग्रामा आरो ना।
उम।
औ आं नोंथांनि सेराव बेखौनो बुंनो सानदों दि मानास हाग्रामानि बेखौनो आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायनानैसो होनोसै। जों बुंनो थाङोब्ला जेरै मानास हाग्रामायाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर मोननो हायो आरो ना? जेरै जोङो दावबायनो होनब्लाथ' जेरै जों न'खरनि फारसे सोंगोरनानै लानांगौ जायो। आरो जेरै लोगोफोरनि फारसे सोंग्रोनानै लानांगौ जायो जोंथ' बेहाय हारसिं हाला बेरायनो जेरै दावबायनो मोजां मोना आरो ना।
उम नंगौ।
औ जेरै जोङो थांनो थाखाय जोंनो गारि मटरनि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां?
उम।
औ आरो जेरै जोंनो ओ गारि मथरखौ जों मोनखांनाय लोगो लोगो जेरै जोङो दावबायनि फारसे थाङोब्ला जेरै गोबां मिथिंगायारि सावगारिफोर जों नु नो मोनो आरोना जेरै बिबार बारनाय जेरै जोङो साहा बागान साहा बागानाव साहा बागिसाफोराव साहा बिलाइ खानाय जों बेफोरखौ गोबां नुनो मोनो आरो ना।
औ
आरो जों बेहाय मोनहैखांनायनि उनावबो गोबां साहा बिलाइफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो जेरै जोङो बेहाय
आरो जों बेहाय गेट पास खालामनांगौ आरोना जेरै जों हाग्रामायाव हाबनो थाखाय बेहाय जों जों रेन्जारफोर थागोन फरस्टारफोर थागोन आरो जेरै गारि सालायग्रा ड्राइभार थागोन जेरै जोङो जिब गारिजों थांनाय जायो आरोना बे हाग्रामासिम औ। आरो जेरै जोङो बेहाय मोनोहैखांनानै जेरै गोबां मिथिंगायारिफोरखौ जों नुनो मोनो बिलोफोरबो नुनो मोनो। दैमाफोरबो नुनो मोनो आरो जेरै हाग्रानि मोसौ, हाग्रानि अमा हाग्रानि मै, हाग्रानि गान्दा जेरै जोङो मैदेरफोरखौबो नुनो मोनो, मोख्राफोरखौबो नुनो मोनो।
औ।
हाग्रानि मैसोफोरखौबो नुनो मोनो गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनो, मोननो हायो आरो ना बेहाय जेरै दावउराइफोरखौबो जों नुनो मोनो।
औ।
औ आरो बेहाय गोबां ओ जेरै जोङो बेयाव बांखार होननानै बुंनाय जायो आरोना बेहाय गोजौ गोजौ न' लुनानैबो दोननाय जायो जेरै फरेस्टफोरा थानो थाखाय।
औ।
औ आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै ओ बेहाय गोबां मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ जों सेबखांनानै लानो हायो आरो बेहाय
औ।
थाखाय मुंदांखा आरो ना नोंथां।
उम नोंगौ।
औ बेयाव मानास हाग्रामाया मोसानि थाखाय मुंदांखा आरो ना। आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो बेवहाय बिदिनो गोबां हादोर नि मानसिफोरखौबो जों नुनो मोनो आरोना जेरै बेहाय गोबां हादोरनि मानसिफोरा फैयो आरो जेरै मिथिंगायारि सावगारिफोर जोबखांनो जिब जुनारफोरखौ सावगारि सेबखांनो।
हो
गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोर फैयो आरो ना बेहायनो थायो बेहायनो जेरै मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ सेबखांङो आरो बेहाय मानोना बेहाय ओ गोबां हादानि मानसिफोर फैयो आरो ओनसोलफोरनि मानसिबो थाङोआरोना जोंनि ओनसोलनिफोरनि मानसिफोरबो। थाङो औ बुंनो थाङोब्ला नोंथाङाबो एसे फोर फोरमायजागोन।
औ नंगौ ओम ओरैनोथ' जोङो बेरायनो होनोब्लाथ' जोङो बयबो मोजां मोन खायो जेराव जोङो ओ औ थेवब्लाबो जोङो बांसिनानो जोङो ओम थाखा फैसानि खेथ्र'नि गेजेरजों जोङो गोजान गोजान जायगाफ्राव जोङो बारा थांबांनो हाया बिनि थाखायनो जोङो ओ जोंनि जा जागायावनो नुनाय खाथि खाला जेरै हमना ला बेबादिनो सुखि हाजो दारागाव बेबायदिनो सरलपारा बेफोरबायदियाव जोङो माने बांसिन जों माने नुनो मोनो आरो जोङो बांसिनानो बेबायदि जायगाफोराव जोङो माने बांसिन बेरायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
ओमफ्राय ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो हारसिंथ' जों जेराव दिनैसिमबो जोङो बेरायनो मोजां मोना जों जेराव जोङो लोगोफोर बा न'खरनि मानसिफोर जों बेफोरजोंसो जोङो माने बांसिन बेरायनो थांनाय जायो। जायनि जाउनाव जोङो हारसिं थाङोब्ला गोसोआ बोरैबा जायो आरो हारसिं थाङोब्ला जोङो गिनाय गिनाय मोनो। बेनिखायनो जोङो लोगोफोरजों थाङोबा माने गोसोखौबो मोजां मोनो बा न'खरनि मानसिफोरजों थाङोब्ला जों गोसोखौ मोजां मोनो। जायनि जाउनाव जोङो न'खरफोरजों थाङोब्लाबो जोङो माने गोसोआ माने मोजां गाज्रि सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो जोङो गोबां मिथिंगानि महरफोरखौ जोङो नुनो हायो आरो बेबायदि बि नखरबो जोंनो थांनायनि गेजेरजों जोङो न'खरफोरनि गासैजोंबो माने मोनसे मोजां मोजां माने जायगा फोराव माने जोङो सावगारिफोर सेबखांनो हायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बेबायदि
आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो बेफोराव दावबायनो थांनो होनब्लाल' जाया आरो ना जेरै नोंथाङा बेरायनो बागै बुंदों नालाय जेरै जों बेरायनो थांब्लाथाय गोबां सोलोंथाइ लानो हायो नङा होनबा?
औ नंगौ
औ जेरै जोङो बे सोलोंथाइखौ दिनै लानो हायाब्लाबो गाबोन लानो हागोन जोङो बेरायनो फारसे थाङोब्ला आरो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो आरोना जेरै मिथ बाथ्राफोरखौबो जों मिथियो आरो जेरै जोङो सिनाय लोगो फोर सिनायनानैबो जोबोद सोलोंथाइबो लानो हायो बेनिफ्राय आरो बे बेफोरनो जोंनि लोगो जानानै थायो नङा होनबा जेरै जोङो गुबुनुनाव थांब्लाथ' जेरै जोङो दावबायनो फारसे थाङोब्ला जेरै जोङो सासे लोगो सिनायैखौ जोङो सिनायनानै जेरै जों लोगो खालामनानै लानो हायो सिनायनानै लानो हायो।
औ।
आरो गोबां दै बाज्रुमफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना सुकि दारागावआव थाङोब्लाथाय।
औ नंगौ।
औ जेरै बेहाय जेरै अन्थाइ दङ जेरै दै दङ जेरै सुखियाव थांब्लाथ' गोबां दै बाज्रुमखौ जों नुनो मोनो। आरो जेरै बेहाय बैग्रि बिफांफोरबो दङ आरो। जेरै जोङो गोजां बोथोरफोराव बैग्रि बैग्रि फिथाइफोरा जाहैनाय जायो जेरै ओ मानसिफोरा जे पिकनिक जानो फैयो नालाय
ए नंगौ।
जेरै बेहाय स्कुलफोरनि फारसे दावबायनो फैयो बेहा बिदिनो कलेजफोरनि बायदि दावबायनो फैयो आरोना
औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जों गोबां सोलोंथाइखौ आरजिनानै लानो हायो आरो ना गावबा गाव गुबुन सास ओ गुबुनफोरा सानो जेरै जों दाव बेरायनो फारसे थाङोब्ला जेरै जोङो
फ्राय बेफोरो जेरै बेखारसो बिदिनो बेराय बेफोरबायदि नङा आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
हाय मोनसे सोलोंथाइखौ लानानैसो थाङो आरो ना जेरै जोङो मोनसे सोलोंथाइ लानो हाब्लाबो जोंनि थाखाय गोबां गोबां मोजां आरोना
औ
आरो जेरै जोङो बेफोरबायदि न'फोराव थाबाय थाबाथ' जेरै जों जाम्बा जाम्बि जानानै थागोन नङा होमबाम
औ नंगौ औ नंगौ।
औ जेरै जोङो बेहाय न'आव थाबाय थायालासिनो जेरै जोङो गुबुन फारसे ओंखारलाङोब्ला गोबां जोङो मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथियो आरो सोलोंनानैबो लानो हायो नङा होनबा? औ जोंनि बे बे बगामाथिखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांग
औ नंगौ।
औ बगामाथिफोरावबो गोबां मानसिफोर फैयो बर'फोरबो फैयो जेरै बर'फोरा जि फाननानै जि फाननानै जानाय बैग्रि फाननानै जानाय जेरै ओ रैमालि फिथाइ फाननानै जानाय गोबां खौ जों नुनो मोनो आरो ना गोबां दखानफोरबो दङ जेरै जोंनि बर'फोरनिबो गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनिबो दङ बिदिनो गोजान गोजाननि फैयो आर ना
औ नैगौ।
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हो?
औ ओ बेबायदिनो नंगौ जोंनि जोंबो जेरै गोजानखौ जोङो नायनो मोजां मोनो बेबायदिनो बिसोरबो जोंनि बे ओनसोलखिजाय जोङो जोंनि एरियाखै जों माने बिसोरबो मोजांखौ नुनानै बिसोरबो फैयो जेरै जोङो थिग बेबायदिनो जोंबो गोजाननिखौ जोङो जेरै मोजां मोजां नुहरो थिग बिसोरबो जोंनिखिजाय ओ मोजां मोजांखौ नुहुरनानै माने गोबां मानसिफोरानो माने जेनाखि बे बेरायनाय बेरायखौ जों नुनो मोनो। ओ जायनि जाउनाव ओ हारसायानो जा बा गोजान गोजाननि मानसि बर'आनो जा बा माबा मोनसे सोरबाफोर ओ जाथियानो जा माने जोङो बेखौबो माने बेरायफैनायखौ नुदो नुनो मोनदो आरो ओमफाय ओरैनो बेरायफैयोब्लाबो बेबायदिनो ओ दारागावानो जा सुखियानो जा बेफोरावबो गोबां मानसिफोरखौ जोंङो लोब लोब नुदों आरो बेहाय जोंङो ओ बेहायनो माने बेबाय दिनो ओ जानाय लोंनायबो जों माने केपासिटि फोरबो उम दों जायनि जाउनाव बिसोरो ओजोंनिफ्राय ओ जेबो लाबोआलासिनो माने बेहायबो फैनानै माने जानो हानाय मोनसे केपासिटिबो खालामना होनाय जायो आरो जोंङो नुनो मोनदों आरो जोंङो बेबायदिनो जानाय लोंनायखौबो जों माने बेहायनो ओ जोंङो नो फैसा थाखा थायोब्ला जों माने बेहायनो आरामसे बायनानै माने जानो लोंनो हायो। ओंखामानो जा बा माबा मोनसे बेदर फिसायानो जा बेबायदि दिनो ओ फिथाइ सामथाइनि बागैबो जोंङो बायनानै जानो हायो। बेबायदिनो गोबां ओं आजिखालि आरो बेबायदिनो ओ लामा सामानिफ्रायबो जोंङो। आ बेबायदिनो बाजार साजार खालामनानै बा माबा मोनसे बाजार साजार नैङा बाबो जेनेबा बि ह हटेल सटेलनिफ्राय जोंङो लाखाना आरो जोंङो बेरायनायजों लोगोसे जों बेहाय आरामसे ज'नानै जाहैनो थाखाय जोंङो लांफानायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो ओ गोबां जोंङो दिनैसि सिमागै जोंङो जोंनि बे ओ एरियावबो दारागाव सुकियानो जा मा मोनसे जियानो जा जों बिखि गोबां सुबुंफोरखौनो लोब लोब दिनैसि हा लागै जों माने फैनायखौ नुनो मोनदों। आरो जोंङो गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनिखिबो एसेबां मानसि फैयो जे जेराव जोंबो जों ओजोंहाय नायनो थाखाय बिराद थाङो। थिग बिसोरबो बेबायदि जेनिखि उल्थाफो फैनायखौ नुफिनानै माने जोंबो गोसोआ गोजोनाय मोनो आरो नोंथां।
औ दाथ' जोंङो बुंनो थाङोब्लाथाय औ औ नोंथां। बुं?
औ ओमफाय बेबायदिनो ओ जोंबो माने गोसोखौ मोजां मोनो आरो बेरायनानै। आ जियानो जा जोंङो बयबो बेरायबासो जों माने मोनफ्रोमबो मिथियैफोरखौ जों मि थिनो हागोन जेराव बिनि थाखायनो जोंङो बयबो बेरायनो ओ थांनाया जोंनि थाखाय ब्राद गोनां आरो। आं बेखौनो नोंथांनिसिम बुंहरो बेबायदिनो ओमबा नोंथां ओमबा
दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय गोबां खस्थ' जायो नङा होमबा जोंङो दावबायनाय फारसे थाङोब्ला। जेरै दैै हाब्रु गोबां खस्थ' जायो आरोना। जेरै थेवब्लाबो बिदिनो अखा हायाब्ला थाय जेरै जोंङो रानस्राव जायोब्ला जेरै जोंङो दारागावफोराव थांनो हायो आरो ना। जेरै औ बेहाय जोबोद मोजां आरोना। जेरै जोंङो
औ।
सुखिदाराफोराव थांनो हायो आरो ना। जेरै दाथ' गोबां दैज्लां बोथोर नालाय अखा बांखा दिन नालाय। एसे साबजानाय मोना आरो ना नोंथां। ओ जेरै हाब्रु जेरै रानस्रावबा रानस्ला रानस्राव। अब्ला नोंथांजों राव रायज्लायना जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय। जोंना समाबो जानोसै औ औ दे नोंथां।
माने आसा थाबाय।
औ नोंथां थारैनो।
औ।